खोनादोंना नोंथां
खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं नोंथां
आङो ओरैनो दं नोंथां
अ थ' नोंथांमोननिथिं जे बोथोरफोरा माब्रै दङ नोंथां
नै बिदिनो हखासो दोंसोयो माथो
औ थ' जोंहा मोनसे बिदिनो टपिक्स लानानै फैबाय जे बिदिनो मोनसे गारि मथर बानायनायाव मा नांगौ जायो एबा गारि मथरा मानि सुबिदा बेनि बागै जों एसे सावरायनोसै नामा नोंथां
जागोन नोंथां
थ' गिबियावनो आं जागायजेनोसै जे गारि मथर होनब्लाथ' जों बयबो मिथिखागोना नोंथां
उम
औ ओमफ्राय गिबियावनोथ' मानसिया बिदिनो गारि मथर आगोल आबौ आबैनि दिनाव साइकेलजों मानसिया बिदिनो साइकेलजों थाबायोमोन नाथाय दानि जुगाव जोङो गारि मथर बायदिसिना जों बिदिनो जागायनाय एबा माने फैनायखौ जों नुनो मोनदों आरोना नोंथां
उम
आरो दायो बिदिनो आबौ आबैनि दिनावथ' जोङो जों जों जोनोम जायियावनो आबौ आबैनि दिनावनो साइकेलजों सलायोमोन आरो जे साइकेल बिदिनो सोरबाफोर बायबानो बिदिनो गमहैयोमोन एबा बिदिनो सोमोनाङोमोन माने एफा फैसा अबावनिफ्राय मोनखो होननानै नाथाय दानि जुगाव जों साइकेलदों बिदिनो मानसिया सुबुं माहारिया गोबां बेरायनायखौ जों नुनो मोना नाथाय बाइक मटरखौ जों दाना बांद्राय सालायनायखौ जों नुनो मोनो ना नोंथां
ओ नोंथां
औ थ' दानि जुगावथ' गोबां बिदिनो जेरै आमेरिकायाव बिदिनो सायावनो बिरनाय मोनसे गारि बनायदों जे गारिया बिदिनो गुबुन गुबुन बिदिनो जायगा एबा ओनसोलफोराव बेरायनो हायो जेरै गाहाय लामायाव जेरै खारो कार एबा बाइक बिदिनो गोबां रोखोमनि जेरै ा रस बिदिनो दिफोर बिदिनो गोबां अट' एबा आइदिसफोरजोंसो जों बुनायखौ नुवाखै नाथाय अब्लाबो दिल्ली फुरथिनो जै कार बायदि रोखोमनि कारदोंसो बिदिनो रिजार्भ बागा मानसिफोरारा बिदिनो रिक्सा सालायो आरो ना नोंथां नंगौ ना नोंथां?
औ नोंथां।
औथ' आरो बिदिनो दानि जुगावथ' आं बिदिनो गारि मथर ओंखारबाय। आरो जे अबावबा बिदिनो थांनो गोनांब्लाबो जे बाइकजोंनो थांनानै जोलै हायब्रनो हायो आरोना नोंथां। आरो आरो जेनेबा सासे मानसिया अफिस अफिसाव थांनो थाखाय साइकेलजों बिदिनो मोनहास'आ एबा गाव गावनि बिदिनो देहाया दुु मोनहला अफिस एबा मास्टार बेदिनो फोरोंगिरि ज ज जेर फोरोंगिरि बुङो जोङो बे फोरोंगिरिफोराबो बिदिनो गोजान जायगानिफ्राय हान्थिनानै थाङोब्ला थाङोब्ला बिनि देहाया मेंगोन आरो जे स्कुलाव फोरोंहैनो हाया जागोन नंगौना नोंथां?
औ नोंथां।
औ आरो जे जायो। बिदिनो अफिसाव थांनो गोनां बे थांनो गोनाङावबो जे गोजान लामानिफ्राय हान्थिब्ला अफिसाव बिदिनो मानसिफोरनो बिदिनो अफिसथ' बिदिनो गोबां नांगौ जागोन बिनि थाखायबो मानसिफोरा बिदिनो गोबां बिदिनो गारि मथर नांगौललै बिनि थाखायनो मानसि बिदिनो गारि मथर दिनाय जादों आरो नोंथां।
नोंथाङा एसे नेटगोनाङाव थानो हागोन नामा नोंथां?
औ आंनि खोनादों ना नों खोना नोंथाङा? औ थ' आं बिदिनो फंनैसो बा समावनो जेनि आसाम बे आसामाव गोबां रोखोमनि गारि मथर जों बांनायखौ नुदों नंगौना नोंथां।
खोनानाया नोंथां औ आरो जे- औ आरो जे अट' बथ' मानसि बिदिनो गोजान जायगायाव थांनो मानसि लाङो आरो जे बिदिनो मानसिनि जे मोनहास'यैफोराव साइकेलजों थां ख मोनहास' बेनि थाखाय चाइनिस एबा बुुमाव गारि थाव सोनानै खारनाय इन्जिन बेखौ जों बानायनायखौ नुनो मोनदों।
खोनादों नोंथां।
औ थ' नोंथां बुंनायनिायाव गारि मथरनि ब ायो बिदिोंथ बुंनायनि सायाव माबाफोर। मोनथाम
नोंथाङा आं बुंनायनि सिगां नोंथाङा एसे नेट गोनाङाव थानो हागोन नामा नोंथां।
औ दे बुंनो हागोन नोंथाङा।
नोंथाङा जेरै बुंलांनाय बादि बिदि। नोंथाङा थारखौनो बुंदों जे गोजान गोजान जायगायाव थांनो जोंनो गारि मथरखौ नांगौ नंगौना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
आरो जोङो बिदिनो बहाबाफोर खामानि द थाब्लाला थायोबोला गारि मथरजों थबैनो सहैनो हायो नंगौना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
आरो नोंथाङा जेरै बुंलांनाय बादि बेलेग गोजान गोजान देसाव बिदिनो अट' बिदिनो। आइर सिरि खारनायखौ नुवा आरो बे गोजान गोजान जायगाफोराव बिदिनो टेक्सि बिदिनो। टेक्सि कारफोरसो बांसिन सालायनाय जायो नंगौना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
आरो जोङो। गारि मथर दानि जुगाव गारि मथर गैयाबानो गुबुन जायगायाव थांनो एसे गोब्राब जायो आरो। आगोलनि जुगाव गारि मथर गैयैखायनो बिदिनो। गुबुनफोराव टाइम मथे सहैनो हायामोन दानि जुगाव। गारि मथर ओंखारनायखाय दानि जुगावबा बबेयाव थांनोबाबो जोङो टाइम मथर। सयना होनना नना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
आंनि बुंनायनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो गोसो दंबा बुंनो हागोन नोंथां।
नोंथाङा जे बाथ्राफोर बुंबाय नखौ आरो बे सैथो जे मं बुंनो न खनायानोस बेदिनै बुहुमावथ' गोबां रोखोमनि गारि मथर ओंखारबाय आरो जेरै मानसि बिदिनो गोजान जायगायाव थांनोलाबो ट्रेन हलिकप्टार फ्लाइट एयारपर्ट। एयारप्लेन बायदि रोखोमनि ओंखारबाय। आरो जे मानसिया बेजोंनो गुबुन गुबुन हादोर एबा देशफोराव थांनो हानायनि सुबिदाया खम जाबाय आरो जे आगोलनि दिनफोराव। आबौ आबैनि दिनफोराव जों गैयै समायाव। मानसिया गारि मटर गैयिनि थाखाय गारि मथर गैयिनि जाउनाव बे बिदिनो गोब्राब बिदिनो मोनसे थांनो गोनां। एबा जोंनो बबा बिदिनो थांनो। बेयाव बिदिनो साइकेलजों थांनो गोनां जायोमोन। आथिङै थांनो गोनां जायोमोन नाथाय दानि जुगाव जोबोद सुबिदाखौ जों नुनो मोनदों। हाथाइसालिफोराव बिदिनो जों थांबोला। जों नुनो मोनो। गारिजों बिदिनो माल माथा लाबोनायखौ नुो नदों।
औ नोंथां।
औ आरो जेरायो बिदिनो। गोबां गारिफोरबो ओंखारबाय आरो गारिफोरनि बिदिनो नामफोराबो बिदिनो गोबां बिदिनो दङ जेरै टमटम आइरिस एबा कार फोरनि मुङआो जेरै एल्ट' आइटेन दार बिदिनो मारुथि बायदि गोबां रोखोमनि बिदिनो जेरै बाइकफोराबो
हिमालयन एबा एक्सपाल बिदिनो एमटि गोबां रोखोमनि ओंखारबाय बिदिनो जे सिया बे हादोरनिफ्राय गुबुन हादोराव थांनोब्ला दानि जुगाव साइकेलजों थांलिया बे गारि मटर ओंखारनायनि होखानायजोंनो बिदिनो गारि मथरजों गोजान जायगायाव थांनायखौ जों नुयो नगौना नोंथां
औ नोंथां
औ जे आरो दानि जुगावथ गोबां रोखोमनि जे ओंखारबाय बिदिनो अफिसाव थांनो गोनां दंब्लाबो बाइकजों थांनो हानाय सुबिदाया जाबाय आरो एबा हाथाइसालिफोराव थांनो बिदिनो नागिरब्लाबो एबा थांनो नागिरब्ला लामायावनो बिदि दाना तेक जेनेबा मोनसे गारि मानसिफोर बाजार एबा हाथाइसालियाव लांला जों दाना नुनो मोनदों नंगौना नोंथां
औ नोंथां
औथ कि जों बिदिनो गारि मथर होनब्लाथ जों उन्दैनिफ्राय गेदेरसिम बयबो मिथिखागौ नोंथाङा आं बुंनायनि सायाव माबाफोर फंनैसो बाथ्राफोर बुंनो सानदों नामा नोंथां
नोंथाङा बुंलायनायबादि नंगौ बिदिनो हाथायफोराव थांनोबा जों दानिया बिदिनो मानसिफोरखो साइकेल एबा बिदिनो रिक्सा गारिफोरजों थांनाय नुवा जोङो बि मोनो नंगौना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
खोना आरो बिदि नोंथाङा बुंलांनाय बादि खोनादों नोंथां नोंबा नों जेरै बुंलांनाय बायदि नोंथाङा थारखौनो बुंदों बिदिनो गारिफोरनि मुङा गोबां रोखोमनि ओंखारबाय नंगौना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
ओ आरो बिदिनो बाइक हिरिनि नामाबो बिदिनो नोंथाङा बुंलांनाय बादि एमटि एक्सपोल हिमालय आरो गारिफोरनि मुङा एल्ट ओरैनो ग्रेेन आइटेन आरि मुं दङ आरो बिदिनो रिक्साफोराबो टम टम बिदिनो मुङैबो दङ आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथाङा जे बाथ्राफोर बुंबाय बे सै औ नों खोनादों नोंथाङा जे बाथ्राफोर बुंबाय नोंगौ आरो सैथो जोंहा नै समाबो जानानै फैबाय जों बिसेयावनो दोन्थसै नामा नोंथां
जागोन नोंथां
खोनान औ गोजोन्थों नोंथां
ओ दे